हौ
हेलौ नोंथां
औ
मा मावदों?
दंथयो जिरायनानै दं
सावरायलायलायसै दिनै एसे
औ जायो
औ ऐ जोंनि आसार खान्थि माने दानाय लुनाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै जागायग्रोदो दे नोंथांजोया
दानाय लुनायनि सायाव
औ
दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फोरनि गेजेराव
औ
दानाय लुनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनायफोरा बेरखाङो आरो नोंथां
उम उम
आरो मोनसे जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिसा हारिसा हिसाबै जों बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव गेजेन नङा आगोलनिफ्रायनो दासिमबो जों बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव जों म गोसो हो खौ नुनो मोनो आरो फ्राय गोदोनि समाव बर' न'खराव हिसानसालि दङमोन दा नाथाय जों बे दा बर' न'खराव खमायलांनायखौ नुबाय आरो दानाय लुनायखौ। आरो बे दानाय लुनायनि नुनायनि गेजेरजों जों जोंनि न'खरखौबो माने सुंथानो हानाय जायो दानाय लुनायनि गेजेरजों ओंफ्राय बर' आइजोफोरा दख
सालामाथा दख'ना दानाय बेफोरावबो माने गेजेन नङा आरो
औ औ ओ जिहेतु दानाय लुनायफोराव बैफोरबायदि खुन्दुंफोरखौ मा मानि फै मोननाय जायो बर' आइजोफोरा खिन्थानो हागोन नामा जिथु दानाय लुनायफोराव खुन्दुं माबा माबि जे थायोना बेफोर माबायदि मोननाय जायो बर' आइजोफोरा
थ' गोदोनि समाव जोङो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुना लायोमोन
औ
ओमफाय दा दा बांसिनानो जों बाजाराव बायनानै लाबोयो। उम पाट खुन्दुं दं ओमफाय खुन्दुं नांगौबा होजोबबाय आं बारा बिदि
ओम ओम ओम ओम
बारा बायो आरो आगोल गोदोनि समाव आरो मिथिंगानिफ्रायनो बर' आइजोफोरा औ दख'नानि गाबखौ बोरै बोरै मा कालार होयोब्ला माबायदि गोजा गाब जायो बेखौ माने मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनोमोन आरो
जोंथ' हौवा मानसिफोराथ' बारा मिन्थिलाय लाङा। माबोरै माबोरै दायो बेखायनो आरो
औ दा नों मा बुंनो सानदों नोंथाङा
ओ दानाय लुनायाथ' जोङो मानो होनबा मोनसे बा गामसाफोरखौ दानो थाखायथ' जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायोना
औ
बेफोर खुन्दुंफोरखौ माने ओ खुन्दुंफोरखौ मानिफ्राय मोननाय जायो बायदि होनना नों सानो
मा होन्दों
खुन्दुंफोरखौ मानिफ्राय मोनो होननानै सानो माने
खुन्दुंखौ
औ औ
आंबोथ' दा बेखौ बारा एसे मिथिया मानिफ्राय मोनो
ओ ओ ओरैनोथ' इन्दि जिफोरनियाथ' इन्दि एम्फौनिफ्राय मोनो होननानै मिथियोना जोंङो अ इन्दि जिनिखौथ' जों इन्दि माबानिफ्राय मोनो होननानै मिथियो आरो
इन्दि जिखौना
औ इन्दि एम्फौ निफ्राय खुन्दुं बानायनानै माने बिनिफ्रायनो मोनो होननानै मिथियो आरो जेनेबा
अ जोंङो जेनेबा एम्फौखौ फिग्रोनांबाय इन्दि एम्फौखौ एम्फौखौ फिग्रोनानै बिदिनो
बिलाइ जाहानांबाय एम्फौखौ ओमफ्राय जाहोखांनायनि उनाव एम्फौआ औ सप्तासेसो लागोन आरो देरनो
ओमफ्राय बे देरखांनायनि उनाव
उनाव जोंङो बिलाइ होबाय गाम्बारि बिलाइबो होयो खायसेया
ओमफ्राय जोंङो बे एम्फौखौ देरजासिम जोथोन लायो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय ला खांनायनि उनाव जोंङो एम्फौखौ जेनोबा एम्फौआदि लाथाखायोना बेनिफ्राय फिथोब जायो बे फिथोब बेनिफ्राय जों माने थावख्रियाव लुयै लुयै माने आगोलो
औ माने सिगांनि गोदोनि आइजोफोरासो खोब रोङोंमोन दानिया बहुत खम जालांबाय माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा माने बेफोराव गोसो होनायखौनो नुनो मोनला माने
ओ खम जालांबाय
इन्दि एम्फौखौबो माने फिसिनो रोंङा दानि जाखांफुनाय लाइमोन सिख्लाफोरा आरो दा बे खुन्दुं थुननायखौनो रोंबावगोना रोंबावलाथाय
बिनोथ'
उम गासिबो माने मबाइलफोरावल' बेस्थ' थायो दानाय लुनायफोराव गोसो होनाय जों नुनो मोनला
औ
बिदिनो माने खमायलांगासिनो आरो औ दा जेसे दानाय लुनाय जों औ बर आइजोफोरा
जेरै ओ दखनाखौ जों जोङो माथाबो गानो नालाय बेखौ जोंङो इन्दि एम्फौनिफ्राय माबानानै माइदि होनानै खायसे खायसे ओ दख'ना थावसि गानबाय आरो इन्दि होयैखौ आरो सालालामाथा होननानै बुंङो आरो
ओ ओ
मा माइदि होयै जेरै जों ओंखामखौ ओ गेफे संनानै ओ खुन्दुंखौ नाथायनानै जोङो ओ माइदि दख'ना दायोना बेखौ जोङो ओ माइदि दख'ना होननानै जोङो ओमफाय खुन्दुंआव
खुन्दुआव जुदि माइदि दख'ना माइदि होआबाथाय बेखौ साला माथा दख'ना होनना बुंनाय जायोमोन आरो हो हो हो
आरो दखनायाव जेरै आगोल गोदोनि समाव फारौ मेगन दाउथु बि फारौ मेगन ओमफ्राय बेसर बि बार बाक्सु आग'र हाजो आग'र बेफोरखौ एरोमोन आरो गोदो दाबो दाबो आरो बांसिन औ
दानिफोराथ' बेखौ एरनोनो रोंनाय नंला खोमा ना बैफोर आगरफोरफोरखौ
दा मेसिना बांसिन सोलियो जोंनि
औ औ मेचिनाव बांसिन ओम दख'ना दाबाबो दाना मेसिनजोंसो साल खुन्थाखौनो नुनो थांला माथो बर' बर'नि न'फोराव
मेसिनजों दानानै माने थाब थाब दानायखौ दाना बयबो नागिर
बयबो नागिरो आरो उम
दा नोंथाङा दानाय लुनायनि गेजेर माबायाव मा बुंनो सानो
माने जोंथ' नुबोगासिनो गोबां माने बर' लाइमोननि सिख्लाफोरा दानाय लुनायखौ गारनानै माने गुबुन उम मबाइल बायदि बायदिफोरजों बेस्थ' थानाय आरो ओ बहाबा बेरायनानै मोजां मोननाय बेफोरबायदिसो थायो खोब माने बिसोरखो माने जों खावलायो आरो दानाय लुनायफोराव गोसो होनांगौ जेसे हायो इन एम्फौ फिसिनाय दानि मानो होनबा जोङो ओ सासे आइजोआ न'खरखौ माने दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो दाउ अमा फिसिनानै बायदि बायदि खा न'खरनि हाबा मावनानै माने न'खरखो दानो हायो नङा होमबा ओ बिनो आरो माखासे ओरैनो ओ आइजोफोर थायो मबाइल नायनानै माने दिन दिनसे इदिनो हेगारहरो माने
ओंखायनो माने दानाय लुनायफोराव गोसो होनानै जुदि थायोब्ला बिराद मोजां आरो आथिखालावथ' दानाय लुनायखौथ' गोबां खमसै माने नुनोनो मोनला सब माने मेसिनाव दानायखौसो नुनो मोनो सिगां मा जायोमोन बयनिबो न'खराव माने साल खुनथा थायोमोन दानाथ' नुनोनो मोनला सालखुनथा
दाना दानाय लुनाया खम जाबाय आरो
औ दिनफा दिनावनो दिन माने बर'नि आसार खानथिफोरा सोलायबोगासिनो आरो मानो होनबा गोदोनि फोरखौ मोनलाथ' औ औ दा साननानै नाय नोङो आसार खानथि होनबा माने गोदोनिफ्रायनो ओ बे उवाल गाइहेन दिंखि याव माइ सौहैयोमोन दाथ' बेफोरबायदि गैला सब माने गोदान गोदान मिलफोरावसो मिल ओंखारबाय मिचिन ओंखारबाय माइ सौग्रा बेफोरावसो सौवो माने फोरखौ बाहायलानो माने आरो आसारखान्थिफोर उन्दैफोरावबो फैयो ओ जेखाइ खबाइ हेबनाय गोदो बुहुद हेबो मोनना बोराय बुरैफ्रा दाथ' औ दाथ' नों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि हेबनो रोंनायानो नंला माने गोमालांनो हमजोबबाय आरो ओ औ
न' लुनाय ओ बाथौ दुमनायनि फ्राय न' लुनाय ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ अमा गन्द्रा लुनाय दाउ गन्द्रा सौरा न' बेफोरखौ जों माने हारिमुआव नुनो मोनो आरोना। सुबुं हारिमुआव
औ
बर' हिन्जावफोरनि जि दानाय आगर एरनाय सान्द्रि संग्राइ गिसिब हेबनायनि महरफोराव बर' हारिमुनि सुबुं हारिमुनि गोजौ नेरसोन हिसाबै गोलैयो नोंथां
गोलै
औ गोलैयो सुबुं हारिमुआव
उम
ओमफ्राय दा नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
आंनावथ' बारा बिदि एक्सपिरियेन्सबो गैया
ओम
किनतु
जि हायो एसे बुंदो
ओ दानाय लुनायनि सोमोनदै नामा?
दे ओम सुबुं हारिमुनिबालाय बेनो जाहैसिगोन। दानाय लुनाय
दानाय लुनायाथ' जोबबाय आरो बेलेग माबाफोर रायलाय जाबावो नामा?
दा सुबुंनि दानाय लुनाय बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांसिगोन जेरै - गोदो जेरै- जोङो दख'ना बा फालि बा फास्रायाव आगर एरोमोन बेबो माने दा दासिमबो माने सोलिबोनाय बेखौ नुयो आरो।
बांसिन दा मेसिनाव दानानै गिदिर गिदिर आगर हेबनाय आगर एरनाय आरो ओ पातनि इन्दिनि इफोरबायदि माने दानाय नुनो मोनसै आरो जोङो माने आगोलनिख्रुइ मेसिनाव दानायनि जौगानायजों बेलेग बेलेग फाराग नुलांनो मोनबाय नोंथां। दानाय नुनो मोनो ना? बिदिब्ला नोंथां जोंना समाब
बो जाबाय औ औ औ जागोन दे जागोन दे नोंथां उम।